खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों नोंथां
दिनैहाय जोङो जुमाय एबा जौ बानायनाय आदबनि सायाव सावरायगोन आरो सानैजोंहाय
जागोन दे नोंथां
औ बिदिब्ला आं एसे बेखेवग्रोसै नामा नोंथां
दे होमबालाय नोंथाङानो बेखेवग्रोदो
जुमाय एबा जौ बानायनायाथ' जोंनि समाजाव माने गोदोनिफ्रायनो दंबोखायो जुमाय एबा एमाव जुमाय जानायनि जाहा गोनांथार मोनसे जिनिस दङ बे जोंहा एमाव नङाबा माने जोङो जुमायखौहाय माने बानायनो हाया आरोना जोङो माने औ एमावखौ नांथारगौ जायो आरो जौ बानायनो थाखाय
औ
उ बे एमाव बानायनायाव माखासे नांगौ मुवाफोर थायो आरोना
ओं
बेफोर नांगौ मुवाफोरानो जाबाय माने माइरं जोङो माइरंखौ माइरं नांगौ जाहैगोन आरो जोंनो माइरङा जोंनोहाय बाक्सा माइ रं नांगोन जागोन माइब्रा माइरंजोंहाय जोङो एमाव बानायनो हाया आरो
नोंथां औ
औ आरो आरो जोंहा नांबागौहाय खान्थाल बिलाइ दंफां राखेब थालिर बिलाइ आनारस बिलाइ बेफोरखौ जोङो एमाव बानायनायावहाय होदेरनांगौ जायो आरो आरो एमावबा एमाव जानो थाखाय आरो जोङो एमावखौ बानायखांनायनि उनाव जोङो एमावबो बे एमाव होयैयावनो थाइसे एबा थाइनै बै एमावजों माबा एमाव गोरलैयावहाय होदेरनांगौ जायो आरो एमाव जानो थाखाय
औ नोंथां
उम एमाव बानायनाय समावहाय माइरं बाक्साखौ जेनेबा माइरंखौहाय दसे सम माने से घन्टा नै घन्टासो दैयाव सोमनानै लाग्रोनांगौ जायो बिनि उनावहाय दैनिफ्राय बोखांनानै घन्टासे सम माइरंनि दैखौ फसरजोबनांगौ जायो आरो बिनि उनाव खांनानै लानाय बिफां बिलाइनि बेदर रोदाफोरखौ उवालाव देग्लिनांगौ जायो
औ
बिनि उनाव जेनेबा माइरंजों बे दिग्लिनानै लानायजोंहाय माने बेखौहाय ना संग्रायावहाय दिहुननानै लानानै अन बायदि बेखौ मोजाङै नानांगौ जायो आरो बिनि उनावहाय फिसा फिसा जोङो बेखौ लादु बायदि एसे दाब्ले दाब्ले बानायनांगौ जायो
नंगौ नोंथां
आरो बिखौहाय संग्राय एबा सान्दांगायाव फोराननानै लानांगौ जायो आरो एमाव बानाय गोदान एमावखौ जोङो गोरलै एमाव होननानै बुङो
बे समावहाय गोदाननि बे एमाव गोरलैखौहाय जेनेबा थाइनैसो गोजाम एमावखौ गुन्दै बानायनानै जोङो सारनानै होनांगौ जायो आरो बर' कसारिफ्रा जोङो बेखौहाय एमाव मोखां होननानै बुङो
नंगौ औ
एमाव गोरलैनि समाव माइ जिगाब आरो नङाबा मा होनो जोंहा
साल दाउखुमै बिलाइ दंना बिनि सायाव औ साल दावखुमै बिलाइनि सायाव बै एमाव गोरलैखौहाय बोना माबानानै मोनफा मोनफा दोननानै जों फोराननाय जायो आरो
औ
जेनेबा साननै सानथामनि उनाव बियो माने एमावनि महर लासिगोन आरो बे
नंगौ नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङाबो जौ बानायनायनि सायाव दे एसे बेखेवलांदो नामा
नोंथाङा फोरमायलांबाय जे जौ बानायनो थाखाय मोनसे गोनां मुवा ना जायखौ बुङो एमाव बे खौ माबोरै बानायो नों नोंथाङा फोरमायलांबाय बेबादिनो आं एसे जौनि सोमोन्दै बुं- सै जौआ जाबाय जासो जाथोसे निसा बेसाद आरोना बेनि बांद्राय बाहायनाया सुबुंफोरनि गोबां खहा खालामो। फोराबो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आजौमोननि समनिफ्रायनो बे जौखौ बाहायबोदों आरोना
उम उम
बियो गोदोनिफ्रायनो बाहायजाबोनानै दिनैसिमबो जोंनि बर' समाजाव आं मो गिदिर जायगा आवग्रिना दं। थारैनो बर'फोरा बाहायनाय जौफोरनि मादाव मोननै जाथोनि जौ दं। मोनसेखौथ' बुङो गोरान जौ गोरान आरो गुबुन मोनसेया मा माइब्रानि जौ माइब्रानि जौआ बर'फोरनि थाखाय मोनसे लुबैथि मुङा मानि माइब्रानि जौ नुबानो बर'फोरा मा आबै आबौ जोंनि आइ आफा गासिबो मा लुबैयोनो बे माइब्रानि जौ खौ बर'फोरा बिदिनो
औ
माइब्रा माइरंखौ लानानै बिनि जुमाय सङो। जुमाय संनानै एसे गेफे गेफे जुमाय संनानै बै नोंथां खोन्थानाय बादि एमाव खौ खावसे एबा एसे बिबांनि जखानि लानानै जेब्ला जुमाय बे जुमाय संनाया माइब्रानि जुमाय संनाया गुसु जायो अब्ला बेखौ लागायनानै बबेबा मोनसे जायगायाव जमा सोनानै बिदिनो दाननै दानथाम एबा नों जेसे हागौ एसे गोबाव दोननानै जेब्ला बैसागु रंजा नाय फैयो जेब्ला आलासि दुमसि फैयो न'खराव अब्ला बैफोर रंजानाय दिनखालि बे माइब्रानि जौ लोङो आरो ज' ज' ज'नो बेदरजों नङाबा नाजों बेबादिनो गोरान जौखौ सङो जायखिजाया माइरं ला नानै जेरै नोंथाङा बुंदों दहाय बे माइरं बेखौ लानानै जुमाय संनानै एमाव फुननानै बेखौ मा साननै सानथामनि थाखाय अबेबा दोआव दोननानै दोनो आरो आरो बेखौ उनावहाय मावनानै बिनिफ्राय मोनसे जौ ओंखारो। बेखौनो जौ गोरान बुङो।
औ
बर'फोरा जौखौ गोबां बाहायो जायखिजाया समावनो फुजा जा खेराइ
उम
जाहोनाय बिनि उनाव मा ओंखाम गोरलै जानाय। बबेबा सानदुं गोसायाव दुब्लि फोथाराव
उम
गोब्राब खामानि मावनानै गावनि देहाखौ मेंनाय मोनोब्ला देहाखौ मेंगा होनो थाखायबो एसे बाहायो एखमबा
औ
बेबादिनो गोबां खानियाव बाहायो।
नोंथाङाथ जौ सोमोन्दै बुंलांबाय नोंथाङाथ औ माइब्रानि जौ बिदैनि सोमोन्दै जौ फिनायनि सोमोन्दै बुंलांबाय।
औ नोंथां नोंथांनि जायगायावलाय जौफोरखौ आथिखालाव माबायदि रोखोमै बाहायो?
औ जोंनिथिंबो जेनेबा जौ बाहायनाया दासिमबा माने जोबनानै थाङाखै आरोना बाहायबोगासिनो जेनेबा सिगां जेरै जोंनि आजौ आ आबैमोनहा संबोदोंमोन बेबायदिनो दासिमबो संगासिनो।
उम
औ जेनेबा जौ संनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो माइरं जेननोबा माइरंखौ नांगौ जोंनो ओमफाय माइरं नङाबाबा मा? जोंहा मा होनोमोनलाय बे जेनेबा एंखुर एंखुरखौ जोङो माने ओंखाम हिसाबै जाया नालाय सालिखनानै दोननाय जायो नालाय ओरैनो आद्रि थानाय जायो नालाय। जोङो बर'फ्रा बांसिनै बै एंखुरनिफ्रायनो जौखौ बांसिनै संनाय जाय नुनो मोनो आरो जोंनि जायगाथिंहाय। इंखुदजों औ। बे फिसा फिसा माइरंजों संनाय नुनो मोनो। ओमफायहाय जुमाय जेनेबा आ जुमाय संनो थाखाय जोङो सिगाङावथ माइरंखौ जेनेबाआ संगोरनांगौ जायो नालाय बे माइरंखौहाय जोङो मोजाङै माने गोरा संनांगौ आरो। गिफे संबा जोंनिया जुमैया मोजां जानो नागिरा। जौ मावनाय समाव माने खामनो नागिरो आरो बेबायदि जायो।
नोंथां औ।
औ आरो जोंहा जौ मावनो थाखाय मा मा नांगौ जेनेबा जोङो बर'फ्रा जौ मावनो थाख खाय माखासे जेनेबा दो गिदिद नांगौ ओमफाय मोख्रा खर आरो मोख्रा खर' फिसा ओमफाय मोनसे जोङो हो मोनसे दो नांबावगौ जेनेबा दै लाखिनो थाखाय। थालाथाम जायो नालाय बेयो औ। बेफोरखौ नांगौ जाहैयो आरो जोंनोहाय। औ आथिखालाव माने सिगांनि बायदि मावालास सिनो दा पेपाजों पाइप होनानै
नोंगौ नोंथां। गोदोनि जौ मावनाय आरो दानि जौ मावनायाव एसे बाबो सोलायनाय फैबाय आरोना।
औ सोलायना फैबाय औ।
बिनि अनगायै जौनि बाहायनायाथ जोंनि समाजाव गोबां गुवार जायगा आवग्लिना ला बाय नाथाय आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला एसे खमायबोबाय आरो। जानो हागौ बिदिनो समाजनि होबथानायजों नङाब्ला बिनि सायाव माखासे गाज्रि ख'हाफोरखौ मिथिनानै थेवबो नाथाय बे खौ गारजोबदों होन्नानै थ' जों बुंनो हाया। बे जौजों जोंनि बर' समाजा मोनसे गोथौ आरो गोजाम मा दङ मोनसे सोमोन्दो दङ आरोना इखौ जोङो हाबा खेराइ माबेबा रंजाथाव बोथोद बेफोर गासैबो बोथोरावनो जोङो मा जौखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो। नाथाय आथिखालाव मा हाबाफोराव जों बांसिनै जौखौ एसे एंगादनायनि लामायाव फैबाय बेबायदिखौ नुनो मोनो आरोना।
अ
अब्ला दिनैनि सावरायखौ एसेयावनो दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ औ औ बिदिब्ला औ दे औ दे गोजोन्नाय